औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौनो जासिहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो बुंलाय नोंथां नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो थाखाय हरदोंमोन नामा?
आङो लावखार ओंखाम जानायनि माखासे खोथा सावरायनो हरदोंमोन दा लावखार ओंखाम जानाया जोङो माबायदि नुनो मोनो लावखार ओंखाम जानायखौ गोदो माबायदि नुयोमोन दा माबायदि नुयो बयबो मोनथियो लावखार ओंखाम जानायखौ बेनि बागै एसे जा मिथि दों बेखौ खोन्थानो सानदों आङो दा लावखार ओंखाम जानाया जाहैबाय मा। जोङो सानफ्रोमबो न'आवनो बे एखे खामानिखौनो मावबाय थानाय बा बाहेरायाव माबा मोनसे खामानि बेस्थ' मावबाय थानाय बेफोरबादि बेस्थ' खामानि थाहाबनायखौ जोङो मोनबाय थानानै बानाय मोनो आरो आंगायनाय मोनो सानफ्रोमबो जोङो जिउआव एखे जाबाय था हरनाय जाथायखौनो मोनबाय थायोब्ला जों जेरेखम बानाय फैयो आंगायनाय फैयो बेबायदिनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावबाय थानानै आंगायनाय मोनो बिनि थाखायनो मा जोङो माखासे समफोर जाय बै खामानि मावनाय बेस्थ' खामानि मावनाय बा जोंनि जिउआव जानाय माखासे ओ दुखु खस्थ' बेफोरबायदिखौ बावगारथ'नो थाखाय जोङो माखासे सम दिहुननानै लावखार ओंखाम जानाया जायो । माने लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजों जोङो रंजानाय बाजानाय बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ ओ गबागाव लोगोफोरनो बा सोरनोबा खोन्थानो बेफोरबायदि मोनैनि जाहोनावबो जोङो गोसोआव माबा माखासे दावदाब हाबनानै थायो बेफोरबायदिखौ जोङो हगारसारनो थाखाय रंजानाय लानो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो। जोङो माखासे बानायखौ होखारनो थाखायनो लावखार ओंखाम जानाय जायो। होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बे लावखार ओंखाम जानाया जोंनि थाखाय माखा मोनसे फोरबो बा माखासे माबा ओ इभेन्ट जालाय नाङा । थारमाने हाबाफारि जालायनाङा आरो जोंना।
उ
दा बे फिग ओ पिकनिक जानायबो होननानै बुंनो हायो जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो ओ माखासे बाय बाहागिनि बा जाथि खुरमानि गेजेरावबो जानो हायो बा लोगोफोरनि गेजेराव जोङो ज' जानानै जाहैनो हायो आरो बे लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो दा लावखार ओंखाम जानायनि जायगा माखासे जायगायाबो जोङो ओ खाथि खालेबा न'नि खाथि खाला बबेबा जायग जयावनो जानला मोनला जाबा जाया जोंनि बे लावखार ओंखाम जानाय ओंखाम जानायाबो माखासे मोजां जायगा जेरावहाय जोङो दानि दिनावहाय मबाइल बा माखासे ओ बिगियानारि आगजुनि जुग, बिनि थाखायनो जोङो फट' दिखांनाय माखासे बेफोरबादिनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे जायगाखौ आवग्रि ना लायो। बे जायगाफ्रा जाहैबाय दैसा सेर सेर जिरि जिरि दै बोहैनाय आरो बिनि ओ सेर सेर थानाय हाजो हाला बेफोरखौ नुनाय आरो गोजोन जायगा जानांगौ जाबाय आरो। बे लावखार ओंखाम जानायाव जोङो ओ माखासे जिनिसफोरखौ लानानै थां खानांगौ जायो। लावखार ओंखाम जानो थाखाय जों आरो समनि बा बोथोरखौबो नायनानै जानाय जायो। गोलोम बोथोर समावहाय लावखार ओंखामखौ जानायानो जाया। थारमाने गोलोम बोथोरनि समावहाय ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बा जोङो मोनसे ओ समखौबो नायनांगौ जायो। गोलोम बोथोराव मानसिया मेंनायफोरा बारा जायो बा हाबलाय खालामलाय ओंखारनो गोसो जाया आरो। थाम्फै लुवार बेफोरबादिनि बिबाङाबो बारा जायो, हाग्रा बंग्रा बारा जानायनि थाखाय माखासे जानाय लोंनायफोरावबो सेवनाय गारजि जानाय बेफोरबायदिखौबो गिनांगौ जायो। नाथाय जोङो गोजां बोथोरावहाय सबसे साबसिन होननानै बुंनो हायो लावखार ओंखाम जानाय खौ। लावखार ओंखाम जानाया जोङो गोजां बोथोराव ओ मुवा बेसादफोरनि गाज्रि जानाय बा सेवगोन बेफोरखौ जेबो सान नांगौ गैया आरो गोजां बोथोर समावहाय मानसिया गोलोमा। आरो मोजाङैनो मोजां ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनानै गुदुं गुदुं जानो हायो। बिनि थाखाय गोजां बोथोरखौ सबसे साबसिन होननानै बुंनो हायो लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय। दा लावखार ओंखाम जानायाव जोङो माखासे ओ समफोर बा बेफोरबायदिनि ओ मा होनो रबिबार आरो माखासे बन्द' दिनफोराव लानाय जायो लावखार ओंखाम जानो। थाखाय लावखार ओंखाम जानायाव जोङो ज' ज'नो जेबायदि लाहार फाहार खालामनांगौ बेखौ खालामनानै लायो सं ग्रानिफ्राय लानानै जाग्रा मुवासिम। जोङो लावखार ओंखामखौ संनानै बा माबा मोनसे बानायखानानै लांनाय मुवाखौ जाहैया जोङो, बेखौ गासिखौबो ओ दखान बा बाजाराव लायनानै गोथां मुवा बेदर बायदिसिना दाउदै, ओंखाम गासिखौबो ज' खालामनानै लाखाजोबो आरो बेखौ लाखांनायनि उनावहायसो, जोङो माबा मोनसे गारि बा थांग्रा ओ गाखोग्रा बेफोरखौ लानानै ज' ज' पिकनिक जानो थाङो। दा आथिखालनि पिकनिक जाग्राफोरनि जायगाफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो जोंनि जायगाफोराव बा बर'नि जायगाफोराव। ओ सरलपारा आरो ओ आइ पुवालि, मोनाबिलि, दारागाव आरो नुनो मोनबावो बगामाथि, खालामाथि बेफोरखौ बेफोरनो बांसिन गाहाय आरो। दा दा आं बेफोरखौनो खोन्थाबाय नोंथांनो। दा नोंथाङा माखासे ओ खोथानि सायाव बा टपिकनि आयदानि सायावहाय रायज्लायनो सानदों नामा नोंथाङाबो एसे सावरायहरदो नामा?
औ नोंथां नोंथांनि लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं नोंथां सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों। बे आयदाया जाहैबाय माने मोनसे खुगा सल' आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिनि खुगा खुगा सोलिबोनाय सल' बे सल'खौ आनो आबौआ गोदो उन्दै समाव खोन्थालांदों आरो बे सल'खौनो आं नोंथांनि सिगाङाव थावरैनो नागिरदों नोंथांनो खोन्थानो नागिरदों।
खोन्थाना हो दे एसे आंबो सल' खोनायो। गोबाव जाबायमोन दा एसे खोन्थाना हो
मानसिनि खुगा खुगा सोलिबोनाय। मोनसे सल' आरो बेयो ओ माने बेवहायो माखासे बाथ्रा हाबनानै दङ बर' समाजनि एबा गावनि जायगानि गावनि थाग्रा न'नि बे सल'नि नामानो जाहैबाय ओ सानै फिसिगि आरो सानै फिसिगि दाउदुलाबाथा आरो जे जेलेंगा बिसोर सानैया फिसिगिमोन सानैजों बिराद लोगो आरो। जेरावखिथाङा सेंग्रा समाव ज' ज' बेबायदि आरो।
बेसेबा गोबावनि उनाव बिसोरो दाना मा जाखो लोगो जाखांनायनि उनावहायो सानैजों हाब बाबो जालायबाय दाना लोगोबो मोनलायला आरोखि गावबा गाव ज' ओ ज' ज' संसार जालायबाय बिसिजों माने सानैजों लोगो मोनलायला दाना बेबायदिनो सानसेखालि बिसोर सानैजों लोगो मोनलायदों आरो मोनसे जायगायावहायो। दाना लोगो मोनलायनानै बिराद गोबावजों लोगो मोननायनि बाथ्रा नालाय सानैजों बिराद सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय थाबाय आरो बिसोरो बेसेबा गोबाव रायजलायखांनायनि उनाव सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायखांनायनि उनावहाय बिसोरो मा जाखो?
गावनि न'आवहायो मा होनदोंनो। बिसिगि जे जेलेंगाखौ दाउ दुलाबाथाया लिंलांबाय आरो आलासि जानो माने सुखे दा माने माइ गोरलै समाव लिंदों आरो। माइ गोरलै समावहायो नोंथाङा आंनि न'आवहायो ओ आलासि जानो फैनांगोन। माइबो गोरलै सबायबो गोरलै बे बोथोराव आरोखि माने मेसें बोथोराव दाना बिसिगि लेंनाय मथे बिसिगिनि खोथा दानो हायिलाय जे जेलेंगायाबो दे जागोन दे सुखे सम लानानै मोजाङैनो थांगोन होननानै बुंबाय आरो दाना बेबायदिनो सानसेखालि हायो। जे जेलेंगाया हायो गावनि बिसिखौ लानानैहायो थांबाय आरो बिसिखौ लानानै दाउदुलाबाथानि न'आव थांबाय दाना ओजों दाउ दुलाबाथाया ओरैबायदिहाय ओ बिसिगि फैगोननि खोथा गोबावजों लोगो मोनलायनाय लोगो मोनलायगोन बेबायदिनो ज' ज' जालायगोन लोंलायगोन। रंजागोन आरो। दाना दाउ दुलाबथाया ओरैबायदि सबायनि सबाय माइनि माइ गोरलै ओरैबायदि बुथुमनानै रेडि खालामनानै दोनजोबबाय आरो। जानोल' थाग थियारि खालामनानै दोनजोबबाय जानांसिगौल' बेबायदिनो ओ थाग-थियारि खालामफुबाय थानायावनो जे जेलेंगायाबो दाउ दुलाबाथानि न'आव सहैबाय। दानिया दाउ दुलाबाथानि न'आ मोनसे ओ माइ हाखांनाय माइ नारानि आलि दुब्लिनि आलिनि खनायाव बिनि न'आ।
दाना सौहैबाय सुखे आं मोनफैबाय नै जाबाय आरो हाब सुखे हाबफै हाबफै जाबाय। दाना ओ दाउ दुलाबाथाया जो जेलेंगाखौ फिसिगिखौ लिलांबाय गावनि न'आव लिंलांबाय सुके नोंथाङा बेयाव दसे जिरायथ' जाबाय आरो जिरायथ' आं जाग्राफोरखौ जगार खालामनानै लायनि जाबाय आरो। ओमफाय दाना नैबे दाउ दुलाबाथाया सिङाव हाबलांनानै जाग्रा सबाय गोरलै माइ गोरलै बेफोरखौहायो बिराद गोथाव गोथाव जाग्राफोरखौ औ लायनो थांबाय आरो। दे दाना बे समावनो लायनायाव मा जाखोनो दाउ दुलाबाथा सिङावहाय जगार खालामफुबाय थानायावनो दाना जो जेलेंगा मोनहा जिरायबाय थानायाव स्रेब स्रेब स्रेब होननाय माखासे सोदोब खोनाबोबाय आरोखि। मानसिनि आगान आरो मोसौ मैसोनि आगान बेबायदि स्रेब स्रेबल' होननाय खोनाबाय आरोखि। माइ नाराखौ मा जाथावथाव बिलाय? मा जाथावथाव होननानै दाना गिबाय आरो जो जेलेंगाया। मा बुस्थु बेलाय जोंखौसो बुथारसिगोन नामा होननानै गाथारलांसिगोनसो नामा होननानै गिनानै हायो दाना बबाव फिसिगिनि सबाय गोरलै, माइ गोरलैखौ नेनो ओरैबायदि गिनानै दाना फिसिगिनि न'निफ्रायनो बबाव जानाय बबाव लोंनाय फुर बिरलांबाय आरो।
उम
दाना बेबायदिनो जो जेलेंगाया गिनानै दाउ दुलाबाथानि न'निफ्राय थांबाय आरो। दाना बेबायदिनो थांबाय फिसिगिया नायफैबाय बहा थांखो बोरै माथो मानसिफ्रानो गैला। बहाय थांजोबखो जाबाय आरो? ओमफ्राय दाना बिनि उनावहायो ओ सानसेखालि सान्दुं गोसा दैज्लां बोथोर आरो। सान्दुं गोसा माइ गायजेननो लाजेनाय
बे समावहायो मा जाखोनो लोगो मोनलायबाय आरो मोनसे बिलोआवहायो बिसोरो सानैजों लोगो मोनलायबाय। दाउ दुलाबाथाजों जे जेलेंगाजों लोगो मोनलायबाय दाना हाब सुखे! लोगो मोनलायफिनबाय आरो
नोंथांखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा आंनि न'आव जेबो जायालासिनो दाख्लै थांनांथारबाय हाखु दा खु नुवसेैबो नोंथांखौ। जाबाय आरो औलै नोंथाङा। जाबाय आरो नोंनियावथ' जानो मोनासै मोनासै नोंथाङा। जे जेलेंगाखौ बुंबाय आरो जे जेलेंगिया बुंबाय आरो दाउ दुलाबाथाखौ नोंथाङा आंनि न'आव फैनांगोनलै। नोंथाङाबो आंनि न'आ आलासि जाफैनांगोन। दे जागोन दे नोंथां। नोंथाङा सानसे मोजां सम लानानै फैबानो जाबाय जाहैबाय आरो दे जागोन सुखि जागोन जा।